हेलौ
हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों नना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
फ्रि दं ना
दङ‌ नोंथां फ्रियैनो दे
अ बिदिब्ला नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनायदोंमोन नों
औ जागोन नोंथां जागोन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
हागोन नोंथां हागोन ।
औ।
दे आं बिदिब्ला नोंथांनो जोंनि एरिया जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव माबोरै बैसागुखौ माबोरै फालियो। आं नोंथांनो इसे फोरमायहरनि।
औ दे फोरमायलाय।
औ माने ओ बैसागु फोरबोआ जाबाय ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ओ जोंनि सुबुं माहारिया फा लिबोनाय मोनसे फोरबो जायखौ जों गासैबो ओनसोलावनो फालियो थिग बेरफोरबायदिनो जों नि ओनसोलावबो बैसागुखौ ओ जोबोर गोबोर गोबाङै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। ओ गिबियावनो जों आमिनि गास सै सुबुंफोरा मा खालामो जेब्ला बैसागुनि गिबि सान जायो। जाय गिबि सान ओ से खालार बैसागुनि से खालार बेनि एसे खानसे सिगां जाय ओ सैथोनि जोबथा दानाव
ओ बे दानाव बे दाननि जोबथा खालाराव मा खालामो ओ मोखौ थुखैनाय मोनसे फोरबो जाग्रोयो आरो बेखौ जोंनि गामिनि ओ गासै मानसिफोरानो गा गावसिनि न'खरनि मोसौ मोसाखौ ओ थुखैैले लाबो थुखैयै लोबै बेसखौ मा खालामोनो ओ ओ समाजनि खायसे नेमखान्थिनि ओ गेजेरजों बेखौ फालिनाय जाया आरो जायखौ जोङो मोसौनि बैसागु होननानै बुंनाय जायो। ओ बेखौ फालिखांनायनि उनाव ओ बेनि जोबथा सान जायखौ जोङो मानसिनि बैसागु होननानै बुंनाय जायो आरो।नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ ओमफ्राय बेनि उनाव बै जाय मानसिनि सान ओ बै सानखालि मा खालामनाय जायोनो ओ जोंनि गासैबो मानसिफोरा जाय ओ बैसागुखौ फालिगोन बेफोरबादि गासैबो मानसिफोरा मा नो सिफुङावनो गावसिनि ओ देहा मोदोमखौ गासैखौबो ओ साफा दुगैस्र' लोबस्रां ओ उन्दैफोरा गेदिरफोरनि बोर लायो। ओ जेराव ओ गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो बोर होयो। ओ उन्दैफोरखौ अनो मान होयो थिग बिरबदिनो ओ गावसोरनि ओ गाननाय जोमनाय बायदिखौ गोदानफोरखौ गाननानै ओ
बे बे बे मा होनो इखो ओ मानसिनि बैसागुखौ गाजा गोमजाय बेफोरबायदि फालिनाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव ओ मान गासैबो बेनि जोबथा सान सानाव ओ सानाव उननि सानाव मा खालामो ओ गामिनि मानसिफोर गाजा गोमजायै खाम, सिफुं, धल ओ सेरजा इदि लानानै मा खालामो न'खर न'खर ओ मागिनाय एबा बैसागु मोसानायखौ रंजायो आरो जेराव ओ ग थ'आनो जा बा बोरायानो जा ओ बास सेंग्रा सिख्लायानो जा गासैबो बे मानो बैसागुखौ रंजाजोबो आरो ओम ओ थिग बिदिनो गासिबो गाजा गोमजायै रंजायो बाजायो ओ बैसागुनि नैथि खालारखौ बेफोरबा दिनो बिसोरो थांहोयो आरो ना बिदिनो बैसागुखौ फालियै फालियै ओ सान स्नियालागै फालिनाय जायो। गासिबो रायजो राजा रायजो राजाफोरानो गासिबो रंजाजोबो गावसोना गासैनिबो गोसोआ गोजोननायजों खुसि उसिफावो बैसागु फोरबो माने। बोसोराव खनसेल' जायो जायो नालाय बे फोरबोआ बेनिखायनो खालामो बिराद गासैबो रंजायो बाजायो ओमफ्राय बिदिनो ओ लास्टआव जेब्ला बैसागु मागि मागि दाबसे निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावबो थाङो। गामियावबो मोसायो बेफोरबादिनो बिसोरो मा होनो जा मागिनानै जा फैसा मोनो बेखौ बिसोरो मा खालामो ओ गासैबो जयैनो मा होनो बेखौ खाना जायो आरो खायफाया एसे फैसा दोनथुमनाबो दोनो बेफोरबायदिनो खाना जानानै माने बैसागुखौ रंजा बाजायै खेदायो आरो जोंनि गामिनि ओनसोलनि खाथि सिंनि ओनसोलनिफोरा। दा आं इखिनिखोनो नोंथांनो फोरमायहरबाय ओमफ्राय नोंथाङाबो मा ओमफ्राय आंनो नोंसोरनि खाथि खाला ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि ओ नोंसोरनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालियो। ओ नोंसोरनि ओनसोलाव बै
सागुनि फार्स्ट गिबि सानाव माबायदि फोरबोखौ खुङो बेनि उनाव नोंसोर गामिनि सुबुं। फोरा बैसागुखौ माबादियै रंजायो। बै बैसागुनि सान स्नियाव माबादियै नोंसोरनि खाथि खालानि ओनसोलनि सुबुंफोरा माबादियै। ओ मा होनो बैसागु फालियो बेफोरनि बागै एसे आंनो सुंद'यै। फोरमायहरनो हागोन नामा।
औ नोंथां ओ। नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुबोगासिनो दं आरो। जोङो गोदोसो खोनादोंमोन जे बै सागुखौ जोङो से दानसिम फालियोमोन होननानै ओ नाथाय। दानि समाव औ से दान फालिनायखौ नुवा आरो। बयहाबो ओ समनि आंखालनि थाखाय जोङो स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो। जोङो बे स्नि सानखौ बायदि मुं होनानै फालियो। बेनि गेजेराव आं मोननैसोखौ मुख'ना होनोसै नोंथांनो। ओ बे जाबाय मानसिनि बैसागु औ आरो मो सौनि बैसागु बेबायदिनो बायदि बायदि मुं दों आरो। जोङो जा बे ओ मोसौनि बैसागु गिबि सान बेखौ जोङो। फालिनायनि सिगांनो जा सानसे सिगां। जा मोसौनो थुखैनो थाक खाय जोङो नांगौ जिराद जेरै हालदै दिग्लिलिथि थाराय। लाव फान्थाव बायदिखौ जोङो। दिहुननानै ला ओ बुथुमनानै ला लाग्रो खायो आरो बेनि उनाव जोङो। मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बै सानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै। आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव। जोङो जा बुथुमनानै दोनफैखानाय ओ लाव फान्थाव बेखौ जोङो। हाग्रोनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बिसोरनि मोदोमाव फो था फोननो थाखाय जोङो जा बे सारायनि हांगार बेखौ जोङो। थालिर बिलाइयाव हख'ना लानानै बेखौ जोङो ओ। थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननाय जायो आरो। जोङो बै सानखालि। मोसौल' नङा जोङो न'खराव थानाय बायदि जुनारफोरनियावबो जोङो बे फोथाखौ। फोननानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ फोनखांनायनि उनाव बिसोरखौ। फुख्रिनि दैजों नङाब्ला दैखरनि दैजों नङाब्ला जोङो दैमाफोरनि दैजों। थुखैनाय जायो आरो बेनि उनाव। ओ जेब्ला बिसोरखौ फोथाराव लाङो अब्ला जोङो बिसोरनो मोदोमाव जा जोङो हा नानै लानाय लाव फान्थाव बिफोरखौ जोङो सारनानै बा। बिसोरनि मोदोमाव बुना होनानै जोङो बिसोरखौ खुगा मेथाइ रोजाबनानै दुब्लि। फोथाराव बैसानखालि उदाङै हेगारनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बै सानखालि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गोखा गोखा गोखै मैगं जेरैबायदि बुंनो थाङो जे खा आरो थालिर फस्ला आरो दिंखिया। आरो थाइजौ खान्थाल बेबायदिनो जोङो सेजौ दाइन नङाब्लाबो नैजि थामजि जि मोनो बेखौ जोङो बुथुमनानै जानायखौ नुबोगासिनो दङ। जोङो ओब बेनि उनाव जा मोसौनि मोदोमाव फोननाय फोथा बेनिबो जोंनाव जाहोन दङ। बेखौ जोङो गोदो जा गोबां हाग्राफोर बा गोबां लख्रा मोसाफोर थानायनि थाखाय बिसोरनि मोदोमाव बे फोथाखौ फोननाय जायोमोन आरो जाहाथे मोसाफोरा बिसोरखौ गावसोरनि लोगो साननानै जा या बेफोरबायदि साननानै गोदो जेरै फोनोमोन बिबदिनो जोङो दासिमबो बे हुदाया दं आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलिनि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौ गोलियाव जोङो आलारि बाथि लगायनानै बिसोरनो फागा होदानबो बावो आरो बावउखांनायनि उनाव बिसोरनि मोदोम आरो गंआव जोङो थाव गुबै फोननानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो मोसौनि साना थांनायनि उनाव जोङो जा नैथि सान मानसिनि बैसागु बै सानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जा न'खरनि बिगोमा बा आइ आफा आबै आबौ आदा बाजिमोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिसोरनो मानबो होयो आरो जोङो न'खरनिल' नङा न'खरनि अनगायैबो गामिनि गिदिर गोलाव जानायफोरनिफ्रायबो जोङो बोर लानो थाङो आरो बैसानखालि बेबायदिनो मानसिनि बैसागुआ थांनायनि उनाव जा थामथि सान बै साननि जोंङो गासैबो गामानि बोराइ बुरै हानजाया आलादा हानजा सेंग्रा सिख्लाया आलादा गथ'फोरा आलादा बिब्दियैनो जोङो ओंखारबोनानै बैसागु रंजाहैयो आरो बेवहाय जोङो आइजोफोरा गोमो दख'ना बिदन आर'नाइ फालि गोजा ब्लाउस आरो हौवा फोराबो गामसा आर'नाइ फालि बिब्दि लानानै ओंखारबोयो जोङो जेरै गोदो जोंनि दोरोङारि दामग्रा आगजु खाम जथा सिफुं थरखा बिबदि लायोमोन बेबायदिनो जोंनि ओन सोलाव दासिमबो बेफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां बेनि उनाव जेब्ला मोसानाया जोबो जेब्ला स्निथि सान फैयो अब्ला जोङो बै सान खालि गासैबो गामिनि ज' जानानै जोङो बाथौ गुदियाव आलारि बाथि लगायनानै जोङो आरज गाबनाय जायो आरो गामिनि गोजोननि थाखाय बा संसारनि गोजोननि थाखाय बेनि उनाव जोङो खायसे हाबाफारिफोरबो लानायखौ नुदों जेरैबायदि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय आरो गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरखौ लानाय जायो आरो जाहाथे गामिनि गथ'फोरा सोलोंथाइनि फारसे जौगानाय बायदि बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो रंजा लानानै बेबायदिनो बैसागु बोथोरखौ बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ
औ खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागु फोरबो खौ माबोरै बिदाय होनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ फोरमायनो नोंथांनो हागोन नोंथां हागोन।
औ
ओ बिदिब्ला नोंथां खोनासंदो आं एसे बुंलांनोसै माने जोंनि एरियायाव जाबायदि बैसागु हुहोनि जेने बिदाय होनायनि समाव जोंनि गामिनि जोंनि ओनसोलाव ओ मोनसे ओरैबायदि मोनसे बैसागुनि मा होनो इखो जायखो ओ प्रग्राम बानायनाय जायो आरो मोनसे फोरबो खुंनाय जे फोरबो लानाय जायो। जोबथा सानाव ओ बैसागुखौ बिदाय होनो थाखाय ओमफ्राय बे जोबथा सानाव मा खालामनाय जायो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जोंनि ओ गामियावबो माने बे बैसागुनि जा ओ जोंनि हाबाफारियावनो गोबां हाबाफारि जायो उन्दै फिसा दा गिदिर गोबां हाबाफारि लायो जेरै ओ गथ'फोरनि ओ गेलेनाय बादायज्लायनाय खन्थाइ आरायनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि गोबां बादायलायनाय होयो। ओमफाय जेरैबायदि ओ जोंनि गामिनि आइजोफोरनि ओ दाउ हमनाय हांसो हमनाय बेफोरबायदि ओ खेलाखौ होयो आरो माने ओ होनानै गामिनि गासैबो ओ गामिनि गासैबो रंजाना ओ बाहागो लाफैयो ओमफ्राय बेनि उनाव जा जोंनि मोनाबिलि सम ओ बिदि होनायनि बे मोनाबिलि समाव जोंनियाबो नोंथाङा फोरमायनाय बादिनो जोंनियाबो ओ खायसे ओ महरगिरि मा होनो गो ओ रोजाबगिरि ओ फोरफोरखौ लाबोनानै ओ गो मेथाइ खन होनानै बियाव एसे गासैबो मानसिफोरानो बेयाव मोसानानै ओ रंजाफायो ओमफ्राय ओ रंजानानै जोंनि बैसागनि जोबथे सानखौ ओ गाजा गोमजायै बिदाय हो होयो आरो नोंथां।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय। बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
दे नोंथां जाबाय नोंथांनिफ्राय बेसेबां ओ गोबां नोंसोरनि एरियानि खाथि खालानि मोजां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। दे नोंथां न' होमबा बिदिब्ला।
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।